खुलुमबाय
नोंथां
ओ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
गोजोनाय थाबाय नोंथां नै नोंथां आङो बै हिनजावजों एमाव खननायाव दंबाय दं
अ बाब बाजैनि हिनजावफोननायाव नों नाय नायग्रासो जाबाय होनबा?
थाफानांगौ जायोना
औ दे थाफानांगौ एसे बाजैनि जोंबो एसे हेल्प खालामनांगौ आरो ओमफाय ओइ जेनेबा नोङो बाजैजों दंना खाथियावनो माने आङो नोंनियाव मोनस एसे बाथ्रा सोंनो कल खालामदोंलै नोंथां ओ मानो होनबा नोङो दा जेनेबा नों एम आव होनदोंना एमाव फुननायनि औ बिनि बारै जेनेबा एमाव बानायनायनिफ्राय जौसिम माबायदि जोङो मा मा होनो खालामनांगौ बिनि मारै एसे फोरमायनो हागोन ना औ दे होयबा फोरमायदो एसेनो
अ गिबियाव जोङो एमाव बानायनो थाखाय ओ माइरं नांग्रोगौ जायो माइरंनि थाखाय नोंथाङा ओ ननि माइरं नांगोन ओ ननि माइरंखौ नोंथाङा ओ उवालाव देनांगोन देनायाव उवाल एबा थोरसियाव देनांगोन थोरसियावथ जानाय नङा बुरजा बिबांनि नालाय उवालआव देनांगोन उवालाव देनायाव नोंथाङा गिबियावनो नांगोन एमाव जों होफाग्रा जिनिस
जेरै एमाव देनायाव माइरंलजों जाया बिनि थाखाय नांगौ जोंनो ओ मोखोना बिलाइ बा मो ओ आनारस बिलाइ ओ खानथाल बिलाइ बिदिनो मोखोना बिलाइ
मोखोना बिलाइआ ओरैबायदि बिस दङ बियो माने ओ एमावखौ फेग्रा बानायो आरो। बिनि उनाव एमावखौ ओ मोजाङै देखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव ओ जेब्ला ओ ओ देखांनानै लायो अन गुन्दै जायो अब्ला नोंथाङा बेखौ एरननांगोन एरननायनि उनाव नोंथाङा बेखौ आ प्लास्टिकआव आ
जि एमाव देनानै लादों बे देनानै लानाय एमाव आव ओ पुराना एमाव जि थायो बे एमाव
ओ मा होनो? लगायनांगोन आरो बिनि उनाव नोंथाङा लगायनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ
दै लगायनांगोन बै अ देनानै लानाय अन गुन्दैयाव दै लगायनानै नोंथाङा बेखौ ओ दुलुर दुलुर बानायनांगोन आरो नोंथाङा बेसे गिदिर बानायनो बा बेसे फिसा बानायनो बेयो नोंथांनि सायाव नोंथाङा आखाइजों दुलुर दुलुर बानायनानै लानांगोन आरो दुलुर दुलुर बानायना
ओ
नोंथाङा दोन्थनांगोन दोन्थनायाव नोंथाङा गिबियाव ओ बेखौ मोजाङै दोननो थाखाय नोंथाङा गोदोनि समाव मा बाहायोमोन होन्दों ओ दिंखिया बिलाइ बाहायोमोन बे एमावखौ मोजाङै दोननो थाखाय ओ गिबियाव नोंथाङा दाला दाला बा सान्द्रि लाबाय बे दाला बा सान्द्रियाव नोंथाङा दिंखिया बिलाइखौ बनानै लाबाय मोजाङै बै दिंखिया फाग्लानि बिलाइखौ दिंखिया मोजां नङा दे नोंथां बै जाग्रा दिंखियानि बिलाइखौ नङा दिंखिया फाग्ला आ बै दिंखिया फाग्लायादि जि बिलाइ रिजि रिजि थायो ओरैनो सुमु गोनां बै ओ दिंखियाखौ लानांगोन बे दिंखियानि बिलाइखौ नोंथाङा बै दालायाव मोजाङै बनानै लानांगोन मोजाङै बनायनि उनाव नोंथाङा बे जे एमाव
ङै होनानै लानांगोन ओ ला नोंथाङा बेयाव होनांगोन बांद्राय ओ रोजोब रोजोबो होनो नाङा एसे मोजां ओ गोरोब होनांगोन आरो बिनि उनाव नोंथाङा फिन आरोबाव सायाव ओ जि ओ खुङैनि नोंथाङा बै सायाव फिन आरोबाव ओ दुनायखंनि जि माबानि दिंखियानि जि बिलाइ बेखौ आरो सायाव होफिनबावनांगोन आरो ओ सायाव होफिनबावनांगोन ओ बिदिनो नोंथाङा बिदि दिंखिया बिलाइ होआबा नोंथाङा जिगाबबो होनो हायो जिगाबजोंबो जायो। नाथाय दिंखिया बिलाइआ साबसिन आरो दिंखिया बिलाइखौ नोंथाङा ओ खोबनानै होनांगोन बै दिंखिया फाग्लानि बिलाइखौ बिदिनो खोबनानै होखांनायनि उनाव नोंथाङा मोनसे मोजां जायगायाव दोननांगोन जेनेबा ओ गोजौ आथालफ्राव दोननांगोन गोजौ जायगायाव दोननांगोन आरो नोंथां नोंथाङा ओ बिदिनो ओ जिबा बा से दाननि उनाव नोंथाङा बै एमावखौ ओ बाहायनो हानाय अबस्थायाव फैयो आरोखि
दोंमोन बै खोबनानै दोननाय दिंखिया बिलाइखौ नोंथाङा स्नि दान बिनि गेजेराव नोंथाङा बै दिंखिया बिलाइखौ बोखारनांगोन आरो माने बि दिंखि दिंखिया बिलाइयाव बे एमावखौ दि नों दोनदोंमोन बे एमावदि गिसिमोन बे एमावा दिंखिया बिलाइआव सिथाबजोबना थायो आरो। बै सिथाबनायखौ नोंथाङा से सप्तानि गेजेरावनो बोखानानै एमावखौ नोंथाङा ओरैनो सान्दुंआव फोरानबाय थानांगोन आरो बोखाखांनायनि उनाव। सान्दुंङाव फोरानबाय थानानै नोंथाङा बेखौ ओ से दाननि बा जिबा दाननि उनाव नोंथाङा बेखौ बाहायनो हानाय अबस थायाव जागोन आरो जेब्ला नोंथाङा थरसे एमाव बा जौ संनायाव एमावखौ बोरै बाहायो होननानै बुङोब्ला गिबियाव जोङो ओ‌ जौ संनायनिखौ आं नोंथांनो खोन्थानोसै जेरै ओ माइरं लाबाय माइंनिफ्राय बे मारंखौ सु सुनानै मोजां सुनानै ओ संबाय संनायनि उनाव नोंथाङा जेब्ला बे माइरं संनाय माइरंखौ ओ प्लास्टिकआव एरननानै लायो एरननानै लानायनि उनाव बेखौ गुसुजा होनांगौ बे एरननाय माइरंखौ गुसुजा होखांनायनि उनाव नोंथाङा मा होनो बे गुसु जानाय ओ जि ओंखाम बे ओंखामाव जि नोंथांनि एमाव बानायनायमोन बे एमावखौ थरनै बा थरथाम लानांगोन ओ थरनै लायोबा साबसिन जायो माने जौआ गोदै जायो गुरै जायो। बेनि थाखाय नोंथाङा थरनै एमाव लानांगोन बे एमावखौ मिस मिस देग्लिनानै ओ नोंथाङा बै माइरं जि संनाय बे ओंखामाव नोंथाङा मोजाङै फुलाना होनांगोन आरो माने गासिखौबो मिक्स खालामजोबनांगोन मोजां
ओ थौआव दोनस्लायनांगोन आरो थौबा बाल्थिं बिदियाव दोनस्लायनांगोन आरो बाल्थिङाव दोनस्लायनायनि उनाव नोंथाङा बै जि दोनस्लायनाय जि ओंखाम संनायमोन बियो एमावजों माने मिक्स जानानै बियो उनाव रोसि ओंखारलाङो आरो बे ओ संनाय जि माइरं बियो रोसि ओंखारलाङो बै रोसियानो जौआ जायो आरो बिदिनो नोंथाङा बेखौ ओ बाल्थिङाव बा थौआव दोननानै ओ सं ओ सानबा बा सानब्रै ओ दोननायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोजाङै लोंनो हागोन आरो बेनोसै आरो नोंथां जौ बानायनायनि आदबा औ नोंथां औ।
औ आं माने बे नोंथाङा दहाय माने जे बुंदों बेयो मोजां जाबाय जेनेबा आंबो मिथियामोन जेनेबा मिथिनानै लाबाय। आं माने आं फुसानि बागै एसे फोरमायनो नागिरदों नोंथां औ ओ आमथिसुवा ना बे माने आमथिसुवाया जाहैबाय मोनसे सुवा होननानै जों मिथिनाय जायो जेरै मा होनो माखासे बिफां लाइफांफ्रा मा होनो सुवा नांनानै थानाय बेखौ जों फोसाबनो थाखाय जोङो जों बेख फोसाबनांगौ आरोना बेखौ जों फोसाबखानायनायनि उनावसो बारिफ्राव हालेवनाय बा मैगं गायनाय बेफोर जायो आर ना बिनि थाखायनो मा खालामदों बेखौ सुवा नांदों होननानै बुंनाय जायो जेरै जोङो ओ ओ लामानि मा होनो लामानि माखासे हाग्रा बेदों बेलाखौ दानसुनानै होनो थाखाय जोङो सानसे सिगां गामिनि रायजोफ्रा मा होनदों मिथिं लेंग्रो बिनि उनाव मा होनदों अखानायनायै जोङो बे हाग्राखौ जोङो ओ दान आखायनो थाखाय बा एवनो थाखाय जोङो फैफिननांगौ जायो एबा फै जोङो माने गासिबो सिखा सोरबा खदाल बिदिनो लायै लायै मा होनो ओंखार जोबनाय जायो बिनि उनाव सोरबाबा जेनेबा आमतिसुवानि दिन नालाय जेनेबा थायजौ खान्थाल माखासे सोरबा आनारस बिदि लानानै फैनानैबो उननिफ्राय मा खालामोबाव ज जालायनाय जा जायो बेबायदिनो मा होनदों ओ ओ ज जालायनाय जायो आरो सान्दुं गोसानि गोसाना बे हाग्रा एवनाय जोंनाव बे समाव मेंनाय एबा मा होनदों। दै गोलोमदै जायो बे समाव मा होनदों जों बिफां सायाव जिरायथनानै एाबा जोङो ज हानानै जालायनाय जायो आरो बेबायदिनो मा होनदों आमतसुवाखौ फालिनाय जायो आरो आं बुंनो हाबावो जेनेबा जोङो एव एव एवखांजोब्बाय एबा मा होनदों एवनाया जोब हा जोबसै बेयाव मा खालामनाय जायो माखासे गामिनि गामिनि रायजोफोरा मानि सोरनिबा सोरनिबा नआव जेनेबा अमाफोर दङब्ला बेखौ मा होनदों रायजोनि फैसा जों जानाय जायो जेरै रायजोनि फैसाया होननानै बङ बुंनाय जायोब्ला जेरै ओम आ सोरनिबा खना नांनाय सोरनिबा फैनो हायियाव मा होनदों ओआ मा होनदों खना नांनायखौनो होनांगौ जाहैबाय जेनेबा बेयाव जोङो बे फैसाजों जोङो मा होनदों अमाफोर बायनानै जोङो बेयाव जानाय जायो आरो ना जेनेबा एस एसेसो ओमफ्राय बेयावनो जुमाय सेरेब लोंनाय जायो बेबायदिनो मा होनदों लोगोसे मा होनदों जोबथारनायाव मा खालामनाय जायो मा खालामनाय जायो हबा मा होनो बोराय सेंग्रा फुटबल मा होनदों बादायलायनाय जायो आरोना बे फुटबल बादायलायनायाव जेनेबा जोङो बोराइ पार्थिनि मोनसे जेनेबा सेंग्रा सेंग्रा हान्जानि मोनसे मोननै टिम जालायनानै जोनाय जायो आरोना बे फुटबल टिम जोनायाव जेनेबा जोङो बोरायफोरखौ लाफानानै जोनाय जायो ओ बेयाव माखासे मा होनदों जोङो मा होनदों बांसिनखौनो सेंग्राफोरखौ देरहानायखौ नुनो मोनो जेरै मा होनदों बिसोर बिसोरनियाव जेनेबा खारनायनि अय पास गैला बोरायबाय एबा बिसिोरना गोदोसोमोन दाथ बिसोरना जेनेबा देहाबो जाहैबाय सोरबा आरो सोरनिया जेनेबा मोदोमफोर एसे लिरबाय बेबायदिनो मा होन मा जादों एसे खारनायफ्राव मा होनो जेंनाखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो जोङो मा होनदों बोसोरे बल बादायलायनायख जों लानायनि थाखायनो जोङो मा होनदों बे समाव लासै लासै गेलनाय जायो माने जाहाथे आगाद मोना ओ जोंनि सेंग्राफारथियाबो एबा बिसोरनि बोराय फारथियाबो मा खालामनो दोंङोना आगाद जालाया जासे जोंङो माहोनदों ओ जोलुर बादायलायनायखौ बादायलायनाय जायो बै बादायलायनायाव मोनसे मा होनदों मोनसे बान्था हिसाबै जोङो मा होनदों होनाय जायो आरोोना जेरै जोङो सेेरोजा नङाबा बाजौ बेफोरबायदि होनायखौ जोङो ओ नाजानाय नाजावनाय जायो जेरै मा होनो ओ माखासे सि सेंग्राफोरा बेयाव बांसिन मा होनो देरहानायखौ नुनो मोनो आरो ना जो बादायलायनायाव बे बायदिनो जोङो आमथिसुवाखौ मा जायो खुंबोनाय जायो आरो जा जानाय लोंनायनि खेथ्रआव जाहैबाय सोरबाया जुमाय लोंगोन एसे सोरबाया मा होनदों ज जिरायलायनानै बेबायदिनो जोङो ओ आमथिसुवाखौ मा होनदों फालिनाय जायो आरो आङो नुनो मोनबावदों आरोना ओ माखासे दस्रानि जेनेबा जोंनि गामिनि अनगा बेलेग गामियाव माने ओ सेंग्रा बा एबा बोराय एबा सोरबा सिख्लाफोरबो मा होनदों खाब गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरोना गामि लायै गामि बेफोरबायदि खेलाया जायो खिन्थु जोंनि गामियाव मा होनो होननानै बुङोब्ला जोंनिया माने ओ सिख्ला मानसिनि माने ओ सुबुंनि अनजिमाया जोंनियाव खम बिनि थाखायनो जोङो काबादिखौ नुनो मोनो आरो बांसिनखौनो ओ जायनि गामियाव सिख्ला सुबुं दं बिसोरनि गामियाव मा होनदों काबादि आरो जोलुर बादायलायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आंनि बेनोसै नोंथां बुंनांगौआ औ
जोनाय मोनबाय नोंथां